हेलौ नो
औ नोंथां।
नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथांजों आङो बैसागो फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन।
अ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ ओ माबोरै फालिनाय जायो?
औ जोंनि जा बैसागु फोरबोखौ ओ बैसागुनि से खालानि सिगांखालि मोसौनि बैसागु फालिनाय जायो गिबियावनो ओ मोखौ बैसागो फालि जङो गिबियावनो मोसौखौ गलिनिफ्राय दहननानै दैखराव एबा दैमायाव थुखैनो लांनानै जोङो ओ लोगोसे लाव फान्थाव हालदै दिग्लिथि बिलाइ बिदि गासैखौबो लानानै जोङो मोखौखौ दैमायाव एबा दैखर राव लांनानै थुखैनाय जायो। बेनि उनाव थुखैखांनानै जोङो मोखौनि मोदोमाव ओ थाव फोननाय जायो थाव फोननायनि उनाव जोङो ओ जोंनि आयदा बायदियै जोङो ओ थालिरनि थुखाजों ओ हांगार फोननानै होनाय जायो। ओ गोदोनि बायदि बुंनाय बायदिब्ला मोखौनि बिबुराव बिदि गोसोम फोनोब्ला मुफुरा गियो होननानै बुंनाय जायो गोदोनि आबै आबौनि दिननिफ्रायनो सोलिबोनाय नालाय बेनिखायनो गोदोनि बायदि बिदि बुंनाय जायो ओ बैसागोनि ओ बि सानखालि जोङो गासिबो ओ खानानै ओ सेजौ दाइनथा माने ओ हाग्रा बंग्रानिफ्राय नागिरनानै जायो जेरै धिंखिया खुंखा बिलाइ थाइजौ फिथाइ बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि ओ सेजौ दाइन जि दाइन ओ जोङो नागिरनानै जायो हाग्रानिफ्राय। बे बैसागुनि से खालारखालि बैसागुनि से खालारखालि जों आरो ओ मानसिनि दिन बायदि फालिनाय जायो बे दिनखालि जोङो गेदोर उदै गासैखौबो जोङो बैसागु फोरबोखौ बरायनो थाखाय गासैखौबो सनमान होनानै गासैबो गोदोर उन्दै गासैखौबो खुलुमलायनानै बे खालि मान बावलायनानै बिनि दिनखौ जोङो गोजोनै दैदेनहरो नैथि खालानिफ्राय जोङो गासैबो बोराय बेन्थ' आदा बाजै गासैबो लोगो नांनानै बैसागो फोरबोखौ बैसागो मागिनो थांनाय होनो बेखौ बिदि जों गासैबो लैहोर लैहोर ओंखारलाङो बिदि बैसागो फोरबो फालिनो थांनायाव जोङो गोमो गाबनि बिदन जानजायाव आर'नाइ खानानै रेगे रेग जों फालि लानानै गासैबो ओंखारलाङो बिदिनो रंजानानै से नै खालारनिफ्राय स्नि खालाराव लासै जोङो बिदिनो गासैबो रंजा बाजा गासैबो रंजा बाना बाजानायनि उनाव जोङो स्नि खालार खालि जोङो जोंनि ओनसोलाव जोंनि गामिनि थानसालियाव ओ फुजा जायो बाथौ फुजा ओ बे फुजायाव गासैबो ओनसोलनिनो गासै गोदोर उदै गासै लोगो नांनानै गासैबो बैसागो फोरबोखौ ओ बावहरनाय जायो बा एबा ओ ‌बोसोर गोदानखौ गोजोनै दैदेनहरनो थाखाय बावहरनाय जायो बेनि उनाव दायेन खालार खालि जों गासैबो गामिनि राज्यो राजा गासैबो लोगो होनानै बैसागो माग बिनानै जा थाइसे थाइनै मोनो बेखौ गासैबो रंजा बाजानो जोङो लोगो नांनानै गासैबो ओ खाना जायो होननानैनो बुंजायो। बिदिनो जोंनि बैसागो फोरबो खौ बिदिनो फालिनाय जायो नोंथांमोननि जाय बैसागो फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायो?
औ नोंथां जोंनि जाबो ओ नोंथांमोननि जा जेरै बैसागु फोरबोखौ फालियो बिब्दिनो जोंनि जाबो बेफोरबायसानो फालियो गोदोसो खोनानो मोनदोंमोन आबै आबौनि खुगानि फाय जोङो बैसागो बोथोरखौ ओ बैसागु फोरबोखौ आरो से दान फालियोमोन होननानै नाथाय दानिया ओ मानसिफ्रा समनि आंखाल नालाय बयहाबो बेनिखायनो बैसागुखौ स्नि सान फालिनायखौ जों नुनो मोनो बैसागुनि गिबि सानखौ मोसौनि बैसागु आरो नैथिखौ मानसिनि बैसागु बिब्दियैनो मुं होनानै फालिनाय जायो आरो ओ बैसागुनि जा से थि सान' बेखौ जा मैसो मोसौनि सान बुङो आरो बेखौ जोङो फालिनो थाखाय गिबियावनो फुङाव दुगैदो लोबै ओ बेनि मोसौ बैसागुनिजों सानसे सिगां मोसौखौ थुखैनो थाखाय हालदै आरो दिग्लि गुटि ओ फान्थाव बायदिसिना ओ आगजुफोरखौ नागिरनानै दोनखायो आरो ओ जि सानखालि जोङो मोसौनि बैसागु आरो बे सानखालि फुङाव जोङो आलारि बाथि लगायनानै ओ धुप धुना सावनानै मोसौखौ गिबियावनो गिबियावनो जोङो ओ बे सारायनि जा हांगार बेखौ हनानै जोङो मोसौनि मोदोमाव फोननाय जायो आरो बेनि उनाव जायहा न'खराव फुख्रि दङ बिसोरो फुख्रियाव थुखैयो बा जायहा फुख्रि गैया। दैखर दङ बेसोरो दैखराव थुखैयो आरो जायफोरनि जा ओ दैमा दङ बेसोरो दैमायाव थुखैहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओम बे मोसौखौ जेब्ला जोङो दुब्लि फोथाराव बोहैनो लाङो अब्ला जोङो जा हानानै लानाय हालदै फान्थाव आरो दिग्लि गुदि बेफोरजों सारनानै ओ मोखौनि मोदोमाव बुयै बुयै जोङो ओ गान रोजाब नानै बिसोरखौ दुब्लि फोथाराव बरायनानै लांनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला मोसौखौ न'आव ओ थिखोनायनि सि गलियाव थिखन्नायनि सिगां आलार रि बाथि गलियाव लगायनानै फागा गोदान बाउनाय जायो आरो बेनि उनाव मोसौखौ लाबोखांनानै ओ मोसौनि गङाव थाव फुननाय जायो आरो नोंथां। आरो बेनि न'ख अखानायै जायखौ बुङो मानसिनि बैसागु बे सानखालिबो जोङो फुङावनो दुगैदो लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव गेदेर गोलाव न'नि बिमा-बिफा आबै-आबौ आदा-बाजै बिसोरनिफ्राय जोङो आ बोर लायो आरो ओ मानबावो उन्दैखौ मान ओ उन्दैखौ अनसायो। गेदोरखौ मानबावो। आरो ओम गामिनि गोदोर ओन ओ गोदोर आबै-आबौ बा बैसोनि गोदोर जोंनि बैसोनि गोदोर जानाय ओ सुबुंफोरनिफ्राय जोङो बोर बोर लायो। बोर लानायखौ जोङो नुनो मोन दों। आरो बेनि थामथि साननिफ्राय जोङो गासैबो गामिनि बोराय बुरै ओ आइ आफा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो ज' लोगो नांनानै बैसागु रंजानो ओंखारो आरो बे बैसागु रंजानाया जोङो जों गाव गामियावल' ओंखारा गुबुन गामियावबो जोङो मोसानो थांनायखौ नुनो मोनो। आरो बे बैसागु ओ स्नि सान जोबनायनि उनाव बे जोबथि सानखालि बयबो गामिनि ज' लोगो नांनानै मोनसे फुजा होयो ओ गामिनि गोजोनथिनि बा संसारनि गोजोनथिनि थाखाय आरो बेनि उनाव ओ बयबो ओ ज' लोगो नांनानै ओ ओंखाम बोथिसे जालायो बेफोर बायसानो जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ फालिनाय जायो नोंथां।
उम
नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु रंजानायाव ओ मा मा दामग्रा आगजु बाहायनाय जायो?
ओ बैसागुनि बिदि थरखा बिदि लानानै जोङो अंखारनाय जायो नोंथांमोननि जा बैसागु रंजानाय थाखाय मा मा लानानै ओंखारो बा रंजायो?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव ओ गोदो जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा थरखा बायदि लानानै बयबो जयै रंजालायोमोन बिब्दियैनो दासिमबो रंजानायखौ नुनो मोनो आरो खायफाया दाना एसे ओ गोदान मुगा सोलिदों नालाय बेनिखायनो बाजाराव मोननाय जा दामग्रा जिनिस बेखौ लानानैबो गामि गामि रंज जानो थांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलाव ओ बैसागुनि जोबथि सानखौ माबोरै बिदाय हरो?
स्नि सानखालि जोंनि ओनसोलनि गासैबो उम बोराय बेन्थ' आब' आगै गासैबो आदा बाजै गासैबो गथ' गथाय लोगो नांनानै जोंनि थान सालियाव बाथौ फुजा होनाय जायो। फुजाखौ होनानै जों बोसोर गोदानखौ बैसागुनिफ्राय बोसोर गोलानखौ गोजोनै दैदेनहरनो थाखाय जोङो मोनसे फुजा होयो बिदिनो जोङो बैसागोनि जोबथाखौ बिदिनो फालिहरो। नोंथांमोननि जा माबोरै बिदायहरो? बैसागुखौ नोंथां?
औ नोंथां जोंनि जाबो बिब्दियैनो फालियो ओ बैसागुनि जा जोबथा स्नि सान बे सानखालि बयबो अ ज' लोगो नांनानै गामिनि बाथौ गुदियाव आलारि बाथि सावो संसा सारनि आरो गामिनि गोजोननि थाखाय आरो बयबो ज' लोगो नांनानै ओ जा बे रंजानानै मोनबोनाय रां बा माइरं बेजों ओंखाम बोथिजो जायो आरो गामिनि ओ उन्दै गथ'फोरखौ ओ गोजौ फारसे दावखोहोनो थाखाय गोसो दुंखांहोनो थाखाय गामियाव खायसे हाबाफारि लानाय जायो जेरै खन्थाइ आवरायनाय बाथ्रा दानथेलायनाय खारनाय बादायलायनाय बायदिसिनाखौ लानाय नुनो मोनदों आरो। खायसे मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनानै रंजानायखौ नुनोबो मोनबोदों नोंथां।
उम
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बे सिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां
नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ होमबा दिनैनि बे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।